औ औ
औ नोंथाङा मा खालामदों
औ नोंथां आंथ' बिदिनो जिरायनानैनो दंथ'यो
औ नोंथाङा सम दोङोबा आंजों दसे सम रायज्लायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ ओ नोंथांनियाव मोननैसो आयदानि बागै सोंनायदों नोंथां ओह बेनो जाहैबाय जोंहा बर' बिमा एबा बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो माबायदि न'खर सुंथाबोदों एबा माबायदि जौगा खांबोदों बेनि बागै नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां नोंथाङा जोबोर मोजां सोंथि सोंदों बेनि बागै आङो एसेब्लाबो फोरमायनो नाजागोन नोंथां बर' आइजोफोरनि न'खर खुंनाय बा न'खर दानायाव माबायदि गोहोम गोग्लैनाय बेफोरनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्लाथ' जों गोबां रोखोमनि आ आइ जोफोराहाय गोबां खस्थ' मावनानै गावनि न'खरखौहाय सामलायलांनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन। ओ आइजोफोरखौहाय जों बुंनो हायो जे न'खरनि माइनाव। ओ न'खरनि माइनाव हु होननानै बुंनाया जोंना जेबो गोरोन्थि जाया मानो होननानै बुङोब्ला आइजो फोर न'खरनि गासैबो जा जेंनाफोरखौहाय सुस्रांनानै ब्लाबो गावनि दुखु खस्थ'खौ नागारनानैब्लाबो जोंनि न'खर खुंनायाव बा जोंनि न' 'खरखौ माबायि बेंलांनांगौ बेफोराव गोबां रोखोमनि मुखुब थानायखौ जों नुनो मोनो। सासे आइजो होननानै बुङोब्ला आइजोनि खामानि मावनांगौ गुबै जा खामानिफोरानो जाबाय न'खर खुंनाय न'खर खुंनाय होननानै बुङोब्ला गोबां रोखोमनि जोङो खामानिफोरखौ नुनो मोनो जेरैबादिहाय न'खरनि गासैबो खामानिखौ मावनायजों लोगोसे न'खरनि सोद्रोमाफोरनि जोथोन लानाय गावनि फिसानि जोथोन लानाय गावनि न'खरनि जा बाय बाहागिफोरनि जोथोन लानायखौ जों नुनो मोनो। गावनि फिसानिफ्राय लानानै गावनि फिसानि सोलोंथाइ जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय बा गाज्रि खामानि फारसे थांदोंना मा गुबुन फोरजों बा नांज्लाय हमज्लाय खालामदों नामा मा जादों मा लोंदों बेहाय गैखौबो नोजोर होनायजों लोगोसे गावनि फिसायनि जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै गासैबो खामानिफोरावनो मदद होनायखौ जों नुनो मोनोबा बेफोरखौ नायिदिंनाय खौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदियैनो जोंनि बर' आइजो फोर गोदो गोदाय गोबां रोखोमनि खस्थ'जोंब्लाबो गावनि न'खरखौहाय दाबोनाय खौ जों नुनो मोनदों बर' आइजो होननानै बुङोब्लाथ' जों गासै बो मिथिखायो जे बर' आइजोफोरा माबायदि मावनाय दांनाय खामानि हाबा हुखाफोरावहाय दानाय लुनाय ना गुरनाय माइ गायनाय बेफोराव माबायदि आखा फा खा बेफोरखौथ' जों मिथिखायो बर' आइजोफोरा गोदोनि दिननिफ्रायनो दाउ अमा बोरमा फिसिनानै हांसो फिसिनानै मोसौ फिसिनानै गावनि न'खरखौहाय माबायदि संसारबोदों बेफोरखौथ' जों गासैबो मिथिखायो नङा होमबा नोंथां
बोरमा दाउ अमा फिसिनानै जा मोननाय बा बेफोर खौ फाननानै जा मोननाय रांफोर बेफोरजोंनो जोंनि बर' आइजोफोराहाय नांगौ जानाय जा न'खरनि बे मुवा बेसेन बेफोरखौ बायनानै न'खरखौ सुंथाबोनाय जों नुनो मोनदों बेनि अनगायैबो जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां ना गुरनानैबो मोननाय ना फोरखौहाय गोबाव समनि थाखाय जानो थाखाय थिनानै दोननाय बा रांखान्थियारि बिथिङावबो एसेब्लाबो जोङो दाउ बेफोरखौ नाफोरखौ फाननानै खहाय मोननाय बा सहाय मोननायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों गोदोनि आइजोफोराहाय ना गुरनानैहाय गोबां रोखोमनि खहा सहाय खालामनायखौ जों नुनो मोनदों जेरैबायदिहाय नाखौहाय आ फाननानै बा बेफोरखौहाय न'आव बाथिसे जानो थाखायब्लाबो आ नागिरनानै लाबोनानैब्लाबो एसेबाबो रांनि सहाय जानायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बेफोर नाफोरखौहाय जोङो गोबाव सम जानो थाखाय नाफाम महरैथिनानै दोननायखौबो जों नुनो मोनदों। बेबायदिनो जोंनि बर' आइजोफोरा गासैबो खामानियावनो रोंखा राखाखौ जों नुनो मोनो। बर' आइजोफोराहाय आ बेफोरनि अनगायैबो गोबां गुबुन गुबुन खामानिफोरखौ मावबोनाय जों नुनो मोनदों जेरैबायदिहाय हाथाय बाजारावहाय गला लांनानैबा फिथा साहानि बेफार फालांगि होनानै गावनि न'खरख सुंथाबोनाखौ नुनो मोनो खौ जों नुनो मोनदों बेनि अनगायैबो आरोबाव जोंनि न'खर बर' न'खर न'खरथ' जों गासैबो जुमाय संनाय बा जौ संनायखौ गासैबो मिथिखायो बेफोरबायाददिनो जौ संनायावबो जोंनि बर' आइजोफोरा गोख्रोङै बिफाव लाबोनानै बेफोरखौहाय फाननानै गावनि न'खरफोरखौ सालायनायावहाय बिफाव खोख्लैनाय बा न'खर थिसुंथानायखौ जों नुनो मोनबोदों नोंथां बेफोरबादियैनो जोंनि बर' हारिनि आइजोफोराहाय गोबां रोखोमनि गावनि न'खर दानायाव बा गावनि समाजखौ जौगाहोनायाव गोबां रोखोमनि खामानि मावबोनायखौ जों नुनो मोनदों जेरैबायदिहाय जोंनि बर' आइजोफोरा न'खर दानायजोंल' नङा गोबां रोखोमनि हारि हारिसा बा गावनि हारिखौहाय माबादि गोजौ फारसे दावगाखांबो होनांगौ बे फोरनि गासिबो गोबां रोखोमनि बिहोमा होलांनायखौ जों नुनो मोनदों बुंनो थाङोब्ला जों नुनो मोनदों जोंनि बर' हारिया गोदोनि दिनावहाय गोबां गोग्लैसोनानै थानायमोन बेफोरनिफ्रायनो जोङो दैखांनो थाखाय गोबां जोहोलावजोफोरखौ जुजिनानै मुंख्लं जानाय खौबो नुनो मोनदों बिसोर मुंख्लं जालांनाय आइजोफोराबो गोबां रोखोमनि खस्थ' बा गोबां रोखोमनि नाजानायनि गेजेरजों गुबुन हारिनि सिं जायालाबसिनो गावनि हारिखौ गोजौ फारसे लांनो थाखाय खस्थ'यैब्लाबो गावनि जिउखौ नागारनानैब्लाबो गावनि जा बर' हारिखौहाय गोजौ फारसे दैखांनो थाखाय नाजानाय बा गोख्रों नाजानायखौ जों नुनो मोनदों सासे आइजोनि मावनांगौ खामानिया बेफोरनि अनगायैबो आथिखालाव जों नुनो मोनो सासे आइजोआ गोबां रोखोमनि सोलोंथाइ लानानै बा गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानानै गावनि न'खरखौ सामलायलांनाय बा साख्रि बाख्रि लानाय गावनि न'खरखौहाय माबायदि दालांनांगौ बेफोरनि फारसे गियान गोनां बा गियान लानायखौबो जों नुनो मोनदों नाथाय गोदोनि दिनावहाय बेफोरबायदि जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव आइजोफोरखौहाय एसेबां गोजौ थाखोसिम थांनायखौ जों नुनो मोना बेनिखायनो गोदोनि आइजो फोरा गोबां खस्थ' खालामनानैब्लाबो गावनि न'खरखौ बा गावनि जा नांगौ जानाय रां रांखावरिफोरखौहाय खस्थ'नि गेजेरजोंबो एसे एनैब्लाबो खामायनानै गावनि न'खरखौ सुंथा बोनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन नाथाय आथिखालनि जा आइजो माहारि बिसोर आइजो माहारिया गोबां रोखोमनि जौगानायजों लोगोसे सोलोंथाइ लानानै गोबां गावनि आथिङाव गोजौ फारसे गसंफिनायखौ जों नुनो मोनदों दानाय लुनाय होननानै बुङोब्लाबो गोदोनि आइजोफोरा गोबां रोखोमनि दानाय लुनायफोरखौ जों नुनो मोनदोंमोन जेरैबायदिहाय मिथिंगानिफ्राय मोननाय आगर आखाइफोरखौ जोङो गावनि जिआवहाय एरखांनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन नाथाय आथिखाल हाय सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे गोबां रोखोमनि जौगाबोनायजों लोगोसे आथिखालावथ' बिरोंदामिननि जुग नङा होमबा नोंथां बेफोरबायाददि जाथायाव जोङो आथिखालाव सम मोनैलाय बेफोर खामानिफोरखौ दानाय लुनाय जा गोदोनि खामानिफोरखौहाय एसे नागारबोनायखौ जों नुनो मोनदों बेफोरबादियैनो जोंनि जा नांगौ जानाय बेसादफोरखौहाय जोंनि बर' आइजोफोरा गावनि ओ खस्थ'नि गेजेरजों बुथुमनानै लायोमोन नोंथां नोंथाङाबो एसे फोरमायबावनानै होदो
औ नोंथां ओ बुंनो थाङोबाबो जोंनि बर' बिमा एबा जोंनि बर' ओ आइजो फोरा ओ गोदो बिदि जेनेबा जोंनि न'खरफोरावबो ओ जोंखौ हिन्जाव माहारि एबा हिन्जावसा बुं होननानै जोंनो ओ सोलोंथाइनि एसां नांगौथि बादि जोंखौ सोलोंथाइ ला होआमोन नङा होमबा नोंथां। ओ गोदो ओ बर' आइजोफोरखौ बारा एसां ओ सोलोंथाइखौ होनायखौ नुनो मोनामोन। ओ जोंखौ ओ बिदिनो जोङो खोनानो मोन नाय बादि एबा जोङो मिथिनो मोननाय बादि ओ बिथांमोनखौ ओ जोङो ओ खो नानो मोननाय बायदि बिदिनो उन्दै समावनो ओ बिदि बैसो जायै समावनो बिथांमोना जुलि हरोमोन होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो नङा होमबा बिदिनो ओ जोबोर खस्थ' ओ आगोलनिफ्रायनो बिथांमोना जोबोर खस्थ'यै सोलिबोयोमोन बिदि ओ बै जायालासिनो बिदि जुलि जानानै न नखर खुंनायावथ' एसेबां ओ बिदिनो गोरलै नङा होमबा नोंथां ओ जोबोर गोब्राब जायो न'खराव गंसे सालायनो थाखाय थाखाय गोबां ओ गोनांथि जायो एबा जोंङो रोंगौथि एबा जोंनो गियान एबा जोंनो गोहो बोलोनि गोनांथि जायो नङा होमबा नों
ओं नोंगौ नोथां
औ आथिखालाव बिदि ओ बर' आइजोफोरा एबा जोङो बर' लाइमोनफोरखौ जोङो बिदिनो ओ ओ जोङो जिरायना थानाय एबा जोङो थिं जाना थानाय गाहायाव गोग्लैसोना थानाय नुवा नङा होमबा नोंथां जोङो बर' आइजोफोरा गोजां गोबां गोजौ थाखोआव ओ जोङो सहैनो हाबाय बिथांमोना जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों ओ गावनि सोरां लामाखौ ओ दिन्थिलांनाय ओ नङा होमबा सोलों थाइनि लामाया ओ जोङो गावबा गावनो सोलों थाइ लानानै जोङो गावबा गावनि आथिङाव जोङो गसंनानै न'खरखौ सुंथारानो हानाय जोंनियावबो गो हो फैबाय नङा होनबा नों
औ नों
बिथांमोना गोबां बिदि ओ बिदिनो साख्रि बाख्रि मावनानै एबा जोङो गोबां बिजनेस मावनो हायो दानि जुगाव जोङो फालांगि मावनो हायो बिदिनो ओ जोङो हाथाय बाजार एबा गलाफोराव थांबो जोङो बर' बिमा एबा जों बर' आइजोफोरखौ ओ गोबां बिदिनो ओ जोङो जि जोम एबा जोङो बायदि दख'ना ओ फारसाफोरनि दखान गोबां खौनो होनाय नुनो मोनो नङा होमबा जोङो गोबां हाइ-हाथाय बाजार जोङो लाबथिंनाय बिदिनो फानथिंनाय नुनो मोनो बेनि बागै जोङो बर'फोरखौ बिदिनो बिउटि पार्लार खुलिनानै बिदिनो देलायग्रा बायदि जोङो देलायहोनानै जोङो गोबां रां खामायनाय एबा बिदिनो जों गोबां बिदिनो बर'फोरखौ ओ बर' आइजोफोरखौ जों गोबां जौगालांनाय नुदों ओ जोङो ओ गाव गावनो बिथांमोना बिदिनो ओ दारिमिन गायसननानै जोङो बर' ओ बर' जोङो बर' हिनजावसाफोरखौ एबा जों बर' आइजोफोरखौ गोबां बिदिनो ओ जौगाखांबोनाय एबा बा गोजौ थाखोसिम जोङो दावखोलांनाय नुदों नङा होमबा नोंथां? बिदिनो ओ जोङो दानि दिनाव बर'फोरा ओ बर' आइजोफोरा जोंनिया जेनना थाङा। जेरावबो आखा फाखा जोङो बिदि। ओ बिदि जोङो साख्रि बाख्रि एबा जोङो ओ गोद फार फालांगि ओ जोङो ओ खालामनो थाखाय जोङो रां रुफानि गोनांथिबाबो जोङो ओ गावनो जोङो खस्थ' खालामनानै जोङो न'आव थाबाबो जोङो गोबां बायदिसिना जों खामानि मावनानै जालांनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। जेरै जोङो अमा लानानै फार्म अमा फार्म बानायनाय एबा दाउ फार्म बानायनाय एबा जोङो बोरमा मोसौ लानाय जोङो बायदि बिदिनो जों गोबां खामानि मावबोनायखौ नुनो मोनदों नङा होमबा नों
औ नंगौ नोंथां
बेरायनानै समावबो जाहोलांबाय नङा होमबा नों
औ नंगौ औ नंगौ
आङो मोनथियि बाथ्राखौ मिथिनाया जोबबोद गोजोननाय मोनबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ गोजोनथों नोंथां।
औ दोनथ'नोसै